हेलौ नोंथां खोनादों ना
हेलौ औ खोनाबाय नै दासो
औ खोनादों दे आङो
उम ओरैनो खबरफ्रा मोजां ना?
औ मोजांथ' नोंथां
उम मा खालामगासिनो ओरैनो
औ नोंथां आं दाासान्दि ओरैनो दङ जिरायनानै
उम
ओरैनो जोङो माबा बुंनो नागिरदोंमोन
औ नोंथाङा बुंदो दे
ओ जोङो ओरैनो ना हमनाय जोंनि समाजावहाय माब्रै माबायदि ना हमनायनि हुदा दं बेनि सोमोन्दै ओरैनो सावरायनो नामा सरासनस्रायै सावरायगोन ना
औ औ सावरायजागोन नोंथां
उम ओरैनो नोंसोरनिथिंहाय नाफोरखौहाय माबायदि हमनाय जायो नोंथां
औ जोंनिथिंजाय बिदिनो ओ जोंनि ना गुरनायाव बाहायनाय आइजेंफोर होननानै बा आगजुफोर होननानै बुङोब्लाथ' सेखाइ खबाय बायदियानो सेन ख खा ओ खाखि बायदिफोरबो बाहायनाय नुनो मोनो नाथाय बेफोरखौ गोबां खम नुनो मोनबाय
आरो जोंनि ओ बिदिनो ओ आथिखालावहाय जोङो नानि बिबांखौबो जों गोबां खम जालांनायखौ जों नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां
औ
औ बिदिनो ओ जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय बर' आइजोफोराहाय ज' जयैहाय जेखाइ खबाय लानानै ओ ना गुरनो थाङो आरो बिदिनो दैमा दै सा ओ खाथि खालानि दुब्लि खना बायदिफोरावहाय ज' जयै ना गुरनो थाङो आरो दासिमबो ओ
ओम
आ बिदिनो ओ ना गुरनो थाखाय जेखाइ आरो लानो थाखाय खबाय बायदि लानानैहाय गुरनो थाङो आरो। ओ हौवाफोराबो बिदिनो ओ सेन ख'खा खाखि बायदिफोरखौहाय ना सानानै जानायखौहाय नुनो मोनो आरो बिदिनो। आथिखालावथ' बिदिनो ना हमनानै जानाया गो गोबां गोरलैयैनो नाखौ हमनानै जानो हायो‌। ओ बिदिनो ओ जोङो बायदि मेसिनफोरजोंबो ना हमनानै जानायखौ नुनो मोनो। आरो हो आथिखालाव जोङो न'खर न'खर फुख्रि जावनानैहाय बेयाव ना फिसिनानै बिदिनो बैफोर ओ फिसिनाय नाफोरखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनसै आरो। ओ गोबाङानो ओ बिदिनो ओ फुख्रि जावना लानानैहाय ना फिसिनानै जायो आरो आथिखालावहाय। गोरलैयैनो ना हमनानै जानायखौहाय जों नुनो मोनो आरो। ओ बिदिनो जोङो ओ बिदि दैमा दैसाफोरावहाय ना गुरनो थांनायखौबो जोङो एसे खम नुबाय। ओ बिजि जोंनि लाइमोनफोरखौथ' जोङो आथिखालाव बिदि ना गुरनो थांनायखौहाय जों नुनो मोनानो। मानो होनोब्ला बायदि सोलोंथाइ बायदिफोराव गोबां जौगाबाय जोंना आथिखालाव, बिदिनो जोंनि लाइमोनफोराहाय गोजान गोजान फरायसालि फरायसालिमाफोराव फरायनो थाहैयो ओ जोंनि गामिनि बे बेफोरबायदि ना गुरनानै जानाय बायदिफोराव एसेबां रोंगौथि गोनांखौ जों नुवा आरो, आथिखालाव
उ।
औ।
ओरैनो बेफोर जेनेबा नोंसोरनावहाय ना गुरनाय आरिनाय जायो बेफोर जे आइजें आइला जेखाइ खबाय बेफोरखौहाय आथिखालाव नोंसिनि गामिफोरावनो हेबनानै लानाय आरिनाय नु नों मोनो नामा?
औ नुयो ओ बिदिनो ओ खायफा खायफा न'खराव ओ जायफोरा रोंगौ ओ बिसोरखौहाय हेबनायखौ नुनो मोनो आरो जों बिदि औवानि फ्राय बानायनाय जायो बे जेखाइ खबायखौहाय ओ औवानि ओमफ्राय बानायनानै औवाखौ दानानैहाय बेखौ खाथि जिरनानै बेनिफ्राय जेखाइ हेबनायखौहाय नुनो मोनो आरो जेखाइ खबाइ हेबनायखौ जायफोरा रोंगौ बिसोरखौ। ओ बिदिनो ओ गामिफोरावहाय खायफा खायफा। बा सुबुंफोरखौ हेबनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो। ओ सोरबा ओ रोङिफोराहाय बायनानै लाबोनायखौ नुनो मोनो आरो हाथाय बाजारफोरनिफ्राय। बायनानै ना गुरनायखौहाय उम।
ओरैनोथ' जोंनि ओ ओरैनोथ' ना जेनेबा ना हमनानै जानाया जोंनि मोनसे सिगां समनिफ्रायनो हुदा बायदिखा नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
उम नाफोरखौहाय जों मानि गावबा गाव सुबिदा बायदि बांसिन गुरनानै जानाय आरिनायखौ जों नुनो मोनो बिलोफोरावहाय बा बबेबा दुब्लि आरिफोरावहाय।
आरो लोगोसे बेजों लोगोसे हौवासाफोरा जे सारनाय खेवालि जे होनो जायखौहाय बेजोंहाय सारनाय ओ फासि सानाय बाथा होनाय जों बेफोरखौबो नुनो मोनो। ओरैनो बाथा होनायफ्रावथ' जोङो बोरसिजों बाथा होनायाव खुसिया बेफोरबायदि ना गोरै नास्राय बेफोरखौ जों बांसिन अरनानै अरनाय नुनो मोनो। ओरैनो दुब्लिफोरावहाय जेनेबा ना दावखोनाय समाव जोङो बिदिनो सेन सानाय ओंखारनाय समाव खखा सानाय बेफोर माने सिगां समनिफ्रायनो आथिखालाव आथिखाल समाव बो दङ आरो जोंनियावहाय।
औ।
सेनफोर उम बे‌ टेनफोरखौ जोङो गामि आरो जाय बेफोरनिफ्राय बायनानै बेबायदि आरो आरो जोङो बेनि अनगायैबो नाफोरखौहाय जानो थाखाय जों नोंथाङा जेरै बुंलांदों गाव गावनि हायावहाय फुख्रि जावनानैबो जोङो ना फिसिनाय नुबाय। बिदिनो उम गाव गावनि हानि दहला हाफोरावहाय ना थालाङोबा मेसिनजों सारनाय सिगां समाव जोंना मा बा बाल्थिंफोरजों सारनानै ना हमनाय आरिनाय जों उम आथिखालाव जों मेचिनजोंहाय सारनानै बांसिन जानायखौ नुनो मोनो। आरो ना फिसिनाय बेबो जोंनि मानि गोबां न'खरफोरावनो फुख्रि जावनानै ना फिसिनाय नुनो मोनबाय। आरो बे-बेखौ ना फिसिनो थाखाय जों गिबियावनो फुख्रि जावनानै लाग्रोबाय। बेनिफ्राय ना फिसाफोरखौहाय जों जायनाखि ना फिसा फिसिनो थाखाय फानो बेखौ जों लायबाय। लायनानै जोङो माखासे आदार होबाय जोङो आदारफोरखौ बांसिन न'आव मोननाय जेनेबा माइनि गुन्दै बेफोरखौबो होयो आरो दा आथिखालावथ' बाजारावबो गोबां नानि आदार बा दाउनि आदार बेफोरखौ मोनो नालाय
औ औ
बे बेफोरखौबो लायनानै होफैनाय
औ
ओरैनो ना हमनायनि अनगायै नोंथांमोननिजों जेनेबा ना खांख्राइ गांजेमा बेफोरबायदि हमनाया आथिखालाव दंना गैलिया खोनादोंना नोंथाङा? उम बे खांख्राइफोरखौदि
औ बिदिनो अ नाफोर गुरनो थाङोब्लाथाय ओ माफा मानैफोरल' मोननायखौ खोनायो आरो आथिखालाव एसेबां नुनो मोनला
औ गोमालांनो हमबाय बेफोरो औ
उम
एसे एनैल' औ
उम जोंनि जोंजायथ' जेनेबा खांख्राइ जावनाय आरिनायखौबो नुनो मोनो आरोखि आथिखालाव उम‌‌ थेवबाबो माने सिगांनि समनि बायदि बांसिन बा बयबो खांख्राइ जावनाय आरिनाय बेफोरखौ नुनो मोनला आरोखि बिदिनो साफा सानैया दैमाफोरावहाय खांख्राइ जावैनाय आरिनाय बेबादिनो खुसिया सुनाय बेफोरखौबो नुनो मोनो आरो माने बिसोर जायफोरा जावबाय थायो बिसोरो फाननोबो जावो आरोखि फाननोबो खुसियाफोरखौ बो फाननोबो सुयो बुरजा मोनबोबा बेफोरखौ बेहाय फानबाय उम बेफोरखौनो बायनानैबो जाबाय बेफोरबायदि नुयो आरो जोंनियावहाय थेवबाबो माने बयबो जे जावहैयोमोन सिगां समाव बेफोरबायदि नुनो मोनला आरो
औ बिदिनो सोलियो जोंनि जाबो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो खांख्राइ आइजोफोरखौबो नुयो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो खांख्राइ खन'नाय बायदि जावाब्लाबो ओ खांख्राइ गुदुङावहाय खांख्राइ खन' हरनायखौहाय नुयो-नुयो आरो ना गुरनो थाङोब्लानो खांख्राइ गुदुंफोर नुयोब्लाथाय खांख्राइ खन' हरनायखौ नुयो बिदिनो ओ बे ओ गांजेमा एंखावरि बायदिफोरखौथ' माफा मानैफोरल'सो जोङो मोनसै ना गुरनो थांब्ला
उम उम
गोदोनि बायदि बुरजा मोनला आरो औ
ओरैनो बे साम' आरिफोरखौलाय माबायदि जेनबा। जेखाइजोंनो गुरनानै लायो ना खनहैयो नोसिनि जोंहाय।
औ औ खनोबो आरो जेखाइजोंबो गुरो। ओ जोङो बिदिनो हाब्रु बायदि जायगाफोरावहाय ओ बे हाब्रु थानाय बायदि ओ बिलोफोरावहाय जोङो खम माबा जेखाइजों गुरनायखौहाय नुयो आरो आरो बिदि अ एसे दै गोजों थानाय दैमा बायदि बोहैनायफोरावहाय जोङो ओ खननायखौहाय नुनो मोनो आरो।
उम ओरैनो जुनायखं होननायखौ मिथियोना नोङो जुनायखं? साम' बिदिनो दाबलां ओमफ्राय साम'। जुनायखं होनो आरो जोंनिजों बेखौ नोंथाङा मोनथि ना मिथिया?
औ आंथ' मिथिया बेखौ।
अ मानि जुनायखं खौबो जोंनिजोंहाय जायो आरो। दैयाव जि थायो मोनसे दाबलां दाबलां साम'आ साम' बायदियानो। बेखौहाय आरोखि। उम ओमफ्राय साम' लादाय आरिफोरखौलाय मा बायदि आव मोनो नोंसिनियावहाय?
औ बिदिनो बिलइफोरावनो नाफोर गुरनो थांबोलानो आरो फुख्रिफोरावबो मोनो न'नि फुख्रिफोरावबो। औ बिदिब्ला नोंथां ओ जोङो सावराय लानाखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा? समाब बेसे गोबावनो जाबाय।
औ औ दे।
औ।